हेल औ खोनादों ना नोंथाङा औ नोंथां खोनादों औ नोंथांसिम गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरनाय थलेंफा
नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिनाय थाबाय ओ नो थांनो फन हरनाय जाहोना बेनोदि ओ। जों दा जोंनि नैबे ओनसोलाव सोलिनाय आबादनि बागै आं नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो सानदोंमोन माने नोंथाङा सम होनो हागोन ना
औ
औ दा ओरैनो आ बाद होननानै बुङोब्ला जोंहाथ आबादा मोननै रोखोमनि जायो नोङा होमबा नों
ओं
जोंहा दैज्लां बोथोरनि आबाद आरो मेसें बोथोरनि आबाद दा बेयाव आं सिगांग्रो दा दैज्लां बोथोर सफैबाय जेब्ला बेनिखायनो नोंथांजों आङो दैज्लांनि आबादनि बागै सा सावरायनो सानगोन ओ नोंथांनि सिम आं बेखौ मोनथिनो लुगैयो जे जोंहा ओ दा माइ गायनाय जिथु माइ गायनायनि सिगां जोंहा मा मा मावग्रोनांगौ जायो आरो मा मा खामानि थायो बेनि बागै नों थाङा फोरमायनो हागोन नामा?
नोंथां हागोन थारैनो ओ जोङो माइ गायनो थाखाय जोंनो फार्स्टआवनो जोङो खैथा फोग्रोना लानांगोन नङा होमबा नोंथां ओ खोनादोंना औ बे खैथाखौ जोङो ओ माइस्लि जोङो सिगांनि पुराना माइफोरखौ जोङो माइस्लि दोननांगोन नङाबा जोङो बाजारफोरनि फ्राय बिदिनो बायनानै लाबोनांगोन बेनि उनावहाय जोङो फो ओ फाथोनि बस्थायाव बेखौ ओ सोमना दोननांगोन आरो फुख्रि बा दैखरफोराव बिदिनो बिदिनो ओ सोमना दोननानै जोङो हरनैबा हरथाम सोमना दोननांगोन बेनि उनाव हाय ओ बेखौ बोखांनानै जोङो हाफोराव ओ दोननांगोन आरो जाहाथे बियो गाजा बेरो। ओ थालिर थालिर बिलाइ नङाबा जोङो ओ थास बिलाइजों जोङो बेखौ खोबना दोननांगोन आरो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेखौ जेब्ला बियो गाजा बेरो अ ब्ला जोङो बेखौ दुब्लियाव लांनानैहाय दुब्लिखौ मोजाङै एवनानै जोङो बेखौ फोनाय जायो आरो। आरो माइखौ औ माइखौ जेनेबा जों माइ गायनो थाखाय आलि दाननांगोन आलि खोनांगोन बेनि उनाव ट्रेक्टरजों हालेवनांगोन बिनि उनाव जों माइ गायजागोन आरो ओ जेब्ला खैथाया जौगोन अब्ला जोङो बे फुनानै माइ गायनाय जायो आरो नोंथां
औ औ
औ दा नोंथांमोननि ओनसोलावबो जानो हागौ बिदिनो माइफोरखौ गायो
औ बेबाय नोंथाङा जा बुंलांनाय बायदिनो जोंनावबो बेबायदिनो गायनाय जायो माइखौ ओमफ्राय नोंथांनाव आं बेखौ सोंनो सानदोंदि ओ नोंथाङा जिथु जोंनि नैबे मेसें बोथोरनि आबादाव मा आबादखौ नों थाङा ओ मावनायाव हेफाजाब हो फानो मोननाय न'खरजों एबा मा आबादखौ नोंथाङा गावनि आखाइजों गायनो मोननाय एबा फुनो मोननाय जेरै बेसर बेसर मैगं बेफोरबाय दि दं नामा?
औ नोंथां दङो थारैनो ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ जेब्ला माइखौ जों गायखांगोन गायखांनानै बिनि माइआ मोनब्लाथाय जों बेखौ हाबायना बेनि उनावहाय जोङो बेजों लोगोस लोगो लोगोनो जोङो ओ दुब्लिखौ एवनानै जोङो बेसर फोनाय जायो आरो। बेनि उनावहाय बे बेस सरा मोनब्लाथाय जोङो बेखौ जोंनि आखाइजोंनो फुनानै मोनबोदों आरो नोंथां।
औ औ
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदि औ
बिथांनियाव आं बेखौबो सोंनो सानदो, बेसरनि अनगा माबाफोर बे बायदि दंबावो नामा नोंथाङा ओ मावनानै मोननाय?
औ नोंथां ओ बिदिनो बेसरनि अनगायैबो गोबां दं। दिनो मथर बिदिनो ओ गोबां मुसुर बेफोरबायदिखौबो होनोनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो।
औ औ माने बेफोराव दांफानो मावनो मोन खाबु मोनदों आरो नों
ओ नोंथां ओनसोलाव बिदिनो मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ आबाद होनना बुंबाथ' बेयाव जोंहा गोबां आबाद दोङो। ओ जेरैहाय उम नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदि ओ बेसर आबाद आरो जेरै मुसुर आबाद आरो मटर आबाद थिग बेबादिनो जोंहा ओ दंबावो जेरैहाय आलु गायनाय आरो बेबाय दि लेस्रा बायदिसिना जिं खा गोबां आबाद दोङो आरो।
ओं
नि बेलायाव बुंनो थाङोबा ओ नोंथाङा मिथिनो लुगैदोबा आं जायखौ मावो बा जायखौ मावबाय थानो मोनदों बे आबादखौ नोंथांनिसिम फोरमायनो सा सान्दों आरो। जेरैहाय आं बांसिनै मावो होननानै बुङोबाथाय ओ जेरै जोंहा भेन्दि आरो लेस्रा बेखिनिखौ आं बांसिनै मावो। आरो लोगोसेनो लाव बेफोरखौ आं बांसिनै मावनाय जायो आरो।
औ औ ओ
दा बेयाव फोरमायनो सानो दे दा बेखौ गायनो जोंहाथ' सिगांग्रो हालेवनांगौ जायो। दा बेनि उनाव जोंहा हालेवनानै हासार सारनाय जायो। आरो। हासारा जेब्ला सारखाङो अब्ला। आरो खनसेबाव जों बेखौ हालेवफिननानै जेब्ला जों आबादखौ लानानै बेयाव माबायदि माबे मोनसे आबाद। खौ मावगोन। बे आबाद हिसाबै जोंहा मोनसे आलादा आलादा खामानि जायो। ओ जेरैहाय जों लेस्रा गायोब्ला ओ जों दानि नैबे आथिखालनि मुगानि बायदिब्ला जोंहा मोनसे ओ दिप खोनानै बेयाव जों दानि गोदान मुगानि बायदि मालसिं बहायनानै ओ बे मालसिङाव जोंहा ओ जान्थाइखौ नायनानै बेसे जान्थायाव जोङो बेगरखौ होगोन बेखौ नायनानै जोङो मोनसे ग'रं बानायो आरो मालसिंखौ पेकेटखौ जों थुसिनानै बेयाव ओ बेगर। खो होनाय जायो गरफा गरफायै बा गरनै गरनैयै बेबादि दा बेयाव बेबादिनो जोंहा खामानि थाबावो बेयाव आरोबाव खनसेयै जेब्ला जोंहा ओंखारगोन जौगोन खिसुमाना जौगोन अब्ला बेयाव जोंहा आरो मोनसेबाव हासार होननाय थागोन। हासार होनायनि खामानि थागोन आरो बेयाव दै होनायनि खामानि थागोन। दा थिग बेबायदिनो आरो बेयाव जों आबादखौ नायनानै जेरैहाय बैसाङाव मानलानाय आबाद जायोब्लाथाय बेखौ जों बैसांबो होनो नांगौ जायो। आरो जेरैहाय जोंहा औवानि खुन्थि दाननानै औवानि खुन्थियाव जों बायदि रोखोमनि मैगंजों बे सोनारो जेरैहाय जोंहा लेस्रा जायोब्ला लेस्राखौ जोङो दिरुंजों बोनानै दैखांनाय जायो ओ जों दिरुंसिम मानला होनो था खाय बेयाव जोंहा दिरुंबोनायनि मोनसे प्रसेस थायो। थिग बेबादिनो ओ जों आबादखौ गोबां रोखोमनिथ' जों बेबायदिनो मावलाङो। दा नोंथांनाव आं मोनसे सोंथिखौ सोंनो सानदों जे नोंथाङा मालाबाफोर आलु आबाद मावनो मोनफेरदों नामा बा आलु गायनो मोनफेरदों नामा?
औ नोंथां ओ आंथ' बिदि आलु आबादखौ आं मावफेरनो मोनाखै नोंथां। ओ बिदिनो ओ जोंनि खाथि खालानि ओनसोल लाव गामि ओनसोल नालाय जोंनियाव बिदिनो आलु पटल बिदि बायदि बायदि गायनायखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो बिदिनो आलु गायनो था खायबो जोंनो आलु बेदर खौ नांगोन बेनि उनावहाय जोङो बिदिनो ओ बिथा खोना-खोनानै जोङो आलु बेदरखौ फबै फबै गायनांगौ आरो बिनि उनावहाय ओ बे आलुनि सायाव माबाफोर ओ जिगाब बा बेसर साख्रि बेफोरखौ जोङो होना होनांगौ आरो
औ औ
औ दा नोंथांनियाव आं मोनसे सोंनो सानदों ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बिदिनो माइ गायनाय समायाव आथिखालाव माजों एवनानै बांसिन नोंथाङा गायनायखौ नुनो मोनबोदों?
अ ओ हालेवनायनि बेलायाव होननानै बुङोबाथ' जोङो आथिखालाव बांसिनानो दा ट्रेकटर टेक्टरखौसो बाहायनाय नुयो नङा होमबा नोंथां? दा थिग बेबादि जोंहा गोदो गोदाय मोसौदो हालेवोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव बांसिनै जों ट्रेक्टरदो हालेवनाय नुयो । मानो होनबा जोंहा मोसा हालिया जोंहा खम जालांबाय न'खर न'खर मोसौ हलि सिगां लायोमोन। दा आरो मोसौ हालि नुनो मोनलिया। दा थिग बेबायदि जोङो ओ टेक्टरजोंनो हालेवनानै जेखिनि हायो बेखिनिखौ ओ मावनाय जायो आरो। दा बेबायदिनो आंबो नोंथांनिसिम बेखौ सोंनो सानो जे आथिखालनि ट्रेक्टरजों हालेवनाय फोथाराव माइ गायनाय आरो गोदो गोदायनि मोसौदो हालेवनानै माइ गायनायाव बेसेबां फाराग आरो बेसेबां मोजां बेखौ आङो नों नोंथांनिसिम मिथिनो लुगैदो जेब्ला नोंथाङा माइ गायो नोङा होमबा?
टेक्टरजों आरो मोसौजों ओ हालेवनायनि फाराग बुंनो थाङोब्ला मोसौजों हालेवनाया जोबोद मोजां जायोमोन आरो गोदो हाय। बिदिनो जोङो मोसौजों एवनानै बिदिनो मैबो होनाय जायोमोन नालाय हाया मोजाङै मोनोमोन आरो। आथिखालाव टे एवनाय होनो ब्लाथाय बिदिनो ट्रेक्टरजों एवब्लाथ' बिदिनो हाग्रा फोरबो थानायखौ जों नुनो मोनो आरो खना खनला जोङो ओ हाब्रु खौबो मोननाय जाया आरो बिदिनो हा फोराबो मोजां मोना नालाय गोथाङैनो थायो नालाय माइ जायोब्लाबो ओ आथि हेल' बारा माइ फिथाइ फोरबो मोनबांला आरो गसा फोराबो बाराय बांला बेफोरखौ जों आथिखालाव नुनो मोनबोदों आरो। गोदो गोदाय हाय बिदिनो मोसौ जों एवनाया ओ माइ फोराबो फिथाइ फोरा जोबोद जायोमोन आरो गसा फोराबो बारायोमोन बेफोरखौ जोङो नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ औ।
बिदिब्ला मोसौजों एवनाया साबसिन नाथाय आथि खालावथ' गोबां मानसि फोरानो गोबां हा लानानै माइ आबाद मावो नालाय बेनि थाखायनो ट्रेक्टरा मोजां आरो। ओ थाब जानायनि थाखाय। मोसौजों एफा बुरजा हाब फोरखौ एव जोबनोबो हाया नालाय।
औ औ।
औ ओ आरो नोंथानाव आं मोनसे सोंनो सानदों नोंथाङा बे माइ फोरनि मुंखौ बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ ओरैनो माइनि नामाथ' जोंहा बुहुद दङ थेवबो जिखि निखौ आं मिथियो बेखौ नोंथांनि सिम फोरमाय हरनो सानदों। जेरैहाय जोंहा ओ आसु माइ आरो माइब्रा माइ बेबायदि दङ आरो जेरैहाय रन्जित' बाहादुर, बायसुमुति, बिहारि आरो आं मिथियै बेफोर बायदि गोबां आइजुम जेरैहाय ओ गोदान माइबो दं जोंहा। नाथाय जों माइनि हिसाबै बेखिनिखौ जोङो आं मिथिना मोनो आरो जानां गौ बेनिफ्राय अनगा आरो मुं दंबावो। दा आं नोंथांनो बेखिनिखौ खौनो फोरमाय हरनो हाबाय।
अ बिदि ओम ओम। ओनजोङो बेखिनि यावनो दोनथ' जासिगोन नामा नोंथां? आसा खालामो नोंथांजों आरोबाव खनसे फिन रायलाय नो मोनगोन होननानै।
नोंथांनि सिमबो आसा खालामनाय थाबाय।
औ दे नोंथां।